अ नोंथां खोनादोंनाा अ नोंथांङा दा फ्रियावनो दंथयोना
औ दंङ नोंथां।
खबरफोरा मोजां ना नोंथां
औ नोंथां मोजांङानो
अ नोंथांङाजों दस सम माबब राय्लायनो हागोन ना अ
औ हागोन नोंथां।
ओम आं नोंथांजों मोनसे माथा आयदानि बागै आंङो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाबाय माने जोंनि आबाद मावनाय बेफोरनि बागै नोंथांनाव आंङो मोननैसो माने कुइसन सोंनो सानदों आरो नोंथांङा खोन्थानो हागोनना जों माने बोरै बोरै जों आबाद मावनानै जों बोरै जायो बेफोरखौ नोंथांङा खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आबाद मावनाय बुंङोब्ला आबादा जोंनो जाग्रा आदार जगायनानै होयो।
उम
नाथाय जुदि आबादनि थाखाय जुदि जोंहा आबादारिफोर गैयाब्ला जोङो जेनेा जोंनि जाग्रा आदारखौ जगायनानै होनो थाखाय जोङो जेनेब्ला जोंनि जाग्रा आदारनि बिमाङा खमायलांगोन। जुदि आबादारिफोर गैयाबो्ला
नों गोरोंथारनांगौ।
दा आबाद बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दङ जेरै माइनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद बा फिथाइ सामथाइ आरो गोबां रोखोमनि जायखौ जोङो सानफ्रामबो जायो बेफोरनि आबाद मावनाय आरो। जोंनि एरियायाव गोबां आबादारिफोर दङ जेरै बिसोरो माइनि आबाद मावो। मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो बोथोर लानानै जेनेबा बोथोरनि मैगंनि आबाद मावो बिसोरो। दा आबाद मावनायानो जोंनि खाथि खाला सुबुंफोरनि मानि गुबैसिन खामानि आरो आबाद मावनायानो।
उम
दा गुबैसिन आबाद मावजानाय होनोब्ला जोंनि एरियायाव बे माइ आबादानो बांसिनै बयजोंबो मावजायो। आरो गोबां आबादारिफोरानो बे आबादखौ मावो। आरो बे आबादनिफ्राय जोङो जेनेबा बे आबादा जोंनो जाग्रा आदार जगायनानै होयो बेनिखायनो बे आबादखौनो बांसिन जोंनि जायगायावहाय माने मावनाय जायो आरो।
नंगोन नोंथां
दा नोंथांमोननिथिं बबे आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन उम उम बुंनो थाङोब्लाथ'उम जोंनिखै अ बांसिनानो जों नुनो मोननाय माने जोंनि नोजोराव जों नुनो मोननाय एबा जोंहा
औ
ओ नुनो मोननाय ओ बेफोर आबादानो जाबाय जेरै जों बांसिन बिदिनानो जों जोंनि जायगा एबा जों खाथि खालायाव नुनाय जोंनि नोजोराव नुनाया जोङो बांसिनानो ओ बोथोर लायै बोथोर जों माइ आबाद मावनायखौ जों बांसिन नायावनो जों नुनो मोननाय जायो आरो। ओ बिनि अनगायैबो ओ जेरै ओ बेलेग माने मेसें सम गोजां थोर समाव जोङो बिदिनो बानलु एबा ओ गोजां बोथोराव माने गोबां रोखोमनि मैगं मोननाय आलु। बिदिनो उम लाइ लाफा बायदिसिना माने मैगं गोथां मोननाय बेफोरखौ जों बे फोरनि आबाद मावनाय जों नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायैबो जोङो ओ दा दैज्लां समाव जोङो ओ बिदिनो अ गोबां रोखोमनि जों मैगं गायनायबो नुनो मोननाय जायो आरो माने खाथि खालायाव अ बि दिनो ओ ओ बेफोर मैगंफोरानो जाबाय ला आ सबाय बिमा एबा
औ
गोबां रोखोम मैगं दं बेफोरनो सबायबिमा भिनदि। ओ बिदिनो बानलुफोरबो जों गायनाय नुनाय मोननाय जायो आरो दा बोथोरावहाय। माइनि अनगायैबो जों गोदोनिफ्राय माने जोङो बिदिनो जोंनि हारिया माने मोनसे जोंनि बर' हारि एबा गुबुन हारियाबो माने जाय आबाद मावनानै जाग्रा जों बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो जों मावनानै जाबोनाय बा आबाद खेति खालामनानै जाबोनाय जों नुनो मोनदों आरो जों बिदिनो जों माय आबाद मावनानैबाबो जों गोबां रां खामायनो हायो। ओ न'आव थानानैबाबो जों जे ओ गोदोनि ओ सुबुंफोरा रोसिबां माने स्कुल एबा फरायसालि बिदियाव थाङामोन नालाय माने इसेबां साख ख्रि मावनाय एबा ज'ब मावनाय इसिबां गैयामोन माने गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाब बाय थानाय ओ माइ आबाद मावनाय खोबो जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो ओ माइ आबाद मावनानैबो जों गोबां रां आर आरजिनो हायो जेरै ओ माइखौ जोङो ओ मावनानै जों ओ फाननोबो हायो माइखौ जों रां खामायनानै जों जोंनि न'खरखो खुंलांनो हायो आरो बिदिनो सोलिनो हायो जोङो। बेनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो जेरै ओ गय। गयखौबो जों माने गायनानै न'फोरावनो जों बारि एबा न'फोराव जों अ गायनानै जोङो बेफोरखौनो मान जों बेजोंबो रां खामायनो हायो जेरै ओ न'खरावनो गायनानै लानाय आनारस एबा ओ नारें ओ बिदिनो थाइजौ खान्थाल बायदिसिना माने दंफां एबा अ फिथाइ मोननाय जों दं फांफोरखौ जों गायनानै ओ जोङो बेजोंबो जों माने रां आरजि नो हायो आरो जोङो अ जों दफां लाइफां एबा बेफोरबायदि जों आबाद मावन' मावनो हायो। बा माने गायनो हायोबा ओ जोंनि माने ओ बारहावानि थाखायबो मोजां माने जों दंफांदो बो जोङो अ माने जों अक्सिजेन मोननो हायो आरो बिनिफ्राय हाय। आरो बारहावायाबो गेबें जाया ओम बिनि अनगायैबो जोङो ओं गोबां बिदिनो ओ आबाद मावनो हायो जेरै हाजो जायगा एबा बिब बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो बानलु खेथि एबा ओ थास' माइफोर गोबां रोखोमनि मैगं जों गायनानै जोङो बेफोरबायदिजोंबो जोङो रां खामायनो हायो आरो जों माने। जोंनि थाखायबो मोजां जेरै ओ दा टाउन सोहोर एबा बेफोरबायदि जायगायावथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि मैगं नुनाय जायो जेरै ओ बोथोर गोयियावबो बोथोर माने मेगंनि सिजोन गैयि समाव जों बैफोर मैगंखौ जों मोननो हायो जेरै बिसोरो मेडिसिन एबा मुलि हासार बाहायनानै बिसोरो अ फाननाय बिदिखौ जों मोन नुनो मोननाय जायो जोंनि देहानि थाखायबो बेफोरबायदिया मोजां नङा जोङो निजिनो जों न'फोराव आबाद मावनो हा हायोबा माने जोङो पियर माने ओ जोङो ओ गोबोरखि हासार एबा बेफोर ओ माने अरजिनेल हासारखौ जों होनानै ओ आबाद मावनो मोनोबा जोङो जोंनि देहानि थाखायबो बेफोर जों मैगंफोरखौ मोनजायोबा मोजां आरो। होम बिदिनो ओ गोजान जायगानिफ्राय बिदिनो गायनानै जेनेबा ओ साप्लाय हरनाय मैगंफोर जों बेफोरखौ जायालासिनो ओ जों न'आव गाव गावनो माने न'खर - न'खर जों आबाद मावनानै जानो हायोबा मोजाङानो आरो बेन
औ नोंथां नंगौ।
आरो अं बिनि अनगायैबो दं गोबां रोखोमनि मैगं। अ नोंथाङाबो ओ बिनि बागै एसे माबाफोर बुंनो सानदोंना।
औ नोंथां। दा आबाद मावनायाथ' गोरलै खामानि नङा।
होम।
जेनेब्ला आबाद मावनो थाखाय जोंहा बोथोरनिबो हेफाजाब नांगौ जायो।
होम।
बेनिफ्राय आबादारिफोरा गोबां जेंना जेंनाजों माने भुगिनांनो गोनां जायो आरो आबाद मावनाय समाव।
उम नंगौ।
जेनेब्ला दा अखानि बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव दैबानानि जेंना बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरबाबो अखा खमनि जेंना बेफोरजों भुगिनांनो गोनां जायो आरो। दा जुदि बे बेफोर जेंनाफोरा नुजायोब्ला जोंनि आबादा आबाद दिहुनन्नायाव मानि खहा जायो आरो जोंनि आबादारिफोरा। दा बेनि थाखायथ' दा गोदान मुगानि आदबफोरबो ओंखारबाय आबाद मावनो थाखाय। नाथाय मिथिंगायारि खायदा एबा आदबजों आबाद मावनाया साबसिन होननानै आं सानो मानोना गोदान मुगानि आबादजों जोंहा गोरलैयै आबाद मावनो हायोबाबो जोङो मानि मिथिंगायारि बा नेचारेल आदबफोरजों जुदि आबाद मावनानै दिहुनो बैफोर आबादफोरा जोंनि देहानि थाखायनो मोजां आरो
उम
बेजों लोगोसे जुदि जोङो मावनानै आबाद मावनानै जुदि जानो हायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां। मानोना दानि गोदान मुगानि आदबफोरा जोबोद गोरलैयैनो जाग्रा आदार जगाय नानै होयो एबा आबादखौ मावनानै होयो अब्लाबो जुदि जों मानसियानो आबाद मावनानै जानो हायोब्ला बे बे जोंनि देहानि खोख-थाखायनो मोजां आरो। बिदि होननानै आं सानो।
उम बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि जुगाव जेब्ला ओ आबाद मावनो था खाय जोङो बाहायनाय माने जों मोसौ एबा बेफोर माबाजों जोङो हालौनानै एबा माइ गायनाय ओ दै ज्लां समाव माइ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आथि खालनि समाव माने सोब माने टेक्नलजि माने बाहायनाय जाबाय जेरै ट्रेक्टरफोर माइ गायनो थाखायबो जोङो ओ बिदिनो माइ गायग्रा मेसिनजों बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो ओ माइ आबाद मावनो थाखायबो जों गोबां माबा ओ खस्थ' खालामनांगौ गोनांथि जायो जेरै ओ माइ गायनो। मानसिफोर माने सुबुं एबा बिसोरो माने हेफाजाब होआलासिनो जों माइखौबा आबाद खौबो जों हारसिङै जों मावनानै माबानो हा हाया आरो बिनि थाखायनो उम बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोंना टाइमाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। उम आ दे होमबा।
औ दे बिदिब्ला।